हेलौ ओ नोंथां अ' खोनादों, खोनादों नोंथां।
औ नोंथां औ।
नोंथां आं दिनै नों थांजों ओ जोंनि बर'नि हाबा हुखानि सोमोन्दै रायलायनोसै।
जागोन नोंथां जागोन नोंथां जागोन जागोन औ।
ओ नोंथांमोननिथिङो हाबाया माबायदि जायो?
हाबाया ना नोंथां?
हाबाया जोंनियावहाय दा जों नुबोबाय थानायावहाय मोननै रोखोमनि हाबाखौनो जों नुयो आरो मोनसेया नायनानै लाय नानै नायनानै लायनाय
अ
ओ मोनसेया जाहैबाय खारसनफैनाय। बे मोननै रोखोमनि हाबाखौ जों नुनो मोनो आरो औ ओरैनोथ' नियम खान्थियाव जेबो मा बा गैया फारागथि आं नुथ'वाखै। किन्तु हाबाया बे मोननै माने जों जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरो जेरैहाय माने गोसो थोलायनानै फैफानाय बेखौ जों नुनो मोनो। ओमफाय मोनसेया जाहैबाय नायना नै लायनाय सोरनाबा गोसोथोनाय गैयाबा बेनि उनाव लाबोनानै जोंनिफ्राय जेनेबा हौवाया हौवानिफ्राय खबिरा होननाय मोनसे थाङो। खबर थांनाय होनो जों। औ हिन्जावनि न'आव थाङो ओमफाय बिसि थांनानै हाबानि देटखौबो ओइदिनखालिनो लानाय जायो खोमा अबावबा अबावबा जायगा ना आरोखि।
न।
हाबानि देटफोरखौ बेफोर खौ लानाय जायो आरो बिनि उनाव हाबा जायो। हाबा खालिथ फन्दिखा नायनानैसो जायो जोंनियाव। बहाय बारायखौ नायो बिदिन बै बाराया मोजां नंगोना नङा। बा मोजां जागोन ना जाया बेफोरखौ नायनानै। बिनि मथे थाङो आरो। फन्दिखानि मथे थाङो।
अ नोंथां नोंथांमोननाबो जोंनि थिंनि बायदियानो जोंनाबो बेबायदिनो ओ खैनानि नआव थांनाय जायो मानसि थिनहरनाय जायो ननि मानसि थिनहरनानै हाबानि खालारखौ थिग थाक खालामो। बारफोर खौ थिग थाग खालामो बेहाय हिन्जावनि नखरजों। रायलाय हैनानै। खालामना थिक थाक इदि जायो। बाखिथ आरो मोजां मोनलायनायाथ मोजां मोननाय लाना फैबाथ हौवानि नआवनो हाबाखौ दाननाय थाङो।
औ नोंथां।
खो दानना थाङो बाखि। उनाव हिनजावनि नआव आथिमंगल होनो जोंनिया आथिमंगल। दाननो दाननो थाङो हिनजावनि नआव। अ बाखिथ नेमखान्थि फोराथ जायगा लानाया जायगा गुबुन गुबुन जायो नोंथां बयनाबो जायगा लायना जायगा गामि लाना गामिनि नेमखान्थिफोरा गुबुन गुबुन जायो। अ आं आं जेसे एबां नुदों हाबा हुखाफोरनि नेमखान्थिफोरा ब-बयबो गामिनियाबो गुबुन गुबुन जायो माने जों जेसांखिनि नुबोबाय दा जिबायदि हाबा दा अ जोंनाथ' दा बांसिन जोंनाथ' जोंनि बर' माहारियाथ' दा ओ नायनानै हाबाहोनायाथ' खम खमसिन आजिखालिनि जुगाव आथिखालाव गोदो गोदायथ' नायनानैसो हरोमोन बांसिनानो दा दानिया आथिखाल जुगावथ' गासैबो मोजां मोननानै खारखुमा लांजोबनाय बेनो दा जोंनिजोंथ' बांसिन आथिमंगल बेखौनो जानो मोनो आरो जों हाथासुनि जायो हौवाफोरा जेन खार माने मोजां मोननानै लाना फैयो औ फिसा फेनलानो हर हाथ हाथासुनि जायो जोंनि बर' नेमखान्थि बायदिना हाबायाव हुखायाव जाहैयो अ अ नों नोंथमोननिथिं हाथासुनि हाबाया जायो ना जाया?
जायो नोंथां जोंथिं हाथासुनिया जायो ओ दा खिन्थु जोंनियाव हाथासु सुनिया खम जालांबाय हाबाया आरो
औ
खेबसेनो बे हाबाखौ गिदिरखौसो लाखासै नालाय हाथासुनिखौहाय बारा खालामनाय जानायखौ नुनो मोनला आरो नाथाय दङ बेफोरखौ जोंनि माबाया लाखिगासिनो दङ
औ
ओं अ किन्तु जोन अ नोंथां जोंनियाथ माने हाबाखो खैनाखो नों लाबोनाय उनावबो हराव हाथासुनिखो होथारो जोंनिया जोंनिथिंजाय औ औ हाथ सुनि जायो हाबाखो ओ जाहो लोंहो रायजोफोरखौ ओ सानजौफुआव हराव हाथासुनि दाननाय थाङो जोंनिया जेरै सोरबा सिख्लाखो जों मोजां मोनोना खारखुमा लाबाबाबो नआव खिन्थानानै लाना ओइ जेरै हाबानि खानसे सिगांनो मालाबा र ओ हिन्जावनि नआव ओ हाबाया सिगां जाग्रोयो ओमफाय बिनि ओउनाव हौवानि नआव जायो बेफोरबायदि जायो आरो त जोंनिया हाथासुनि नि नेमखान्थिया किसुमान कमिलांदो कमिलांदोबाबो किन्तु ओ हा हाथा सुनिया जोंनिया दाबो सलियो जोंनिया नोम हराव हाबा होन दानो बिराद एकदम गोनांथार आरो
औ नोंथां औ औ औ
नोंथांमोननिया बेफोरबायदि जायोना जाया
जायो हाथासुनि जायो ओ नियम खान्थि माखासे दङ जेरै बिद बिदिनो नों बुंनाय बायदि हाबा जायो हाबायावहाय जोंनिया ओ आखाइ हमना होफैनांगौ हिनजावनि ननि है हिनजावनि बिदा बा फंबाय बा बिब बा बिमा फिफा फिफ बिमाया अ फिफाया फैनाय जायो बांसिनै बे आथिं हमनानै आखाइ हमनानै गथायनानै होफैनाय जायो आरो हौवानो
ओ बिमायाथ' बिमायाथ' फायनो मोना
बेखौ आंबो मोनिन मोनथिदों खोनादों माने था थांफैनायखौ बिमा बिफ बिमा थांनाय नुफेर थ'वाखै
औ बियो ओ नोंथां जोंनिथ' बांसिन सोरनो बिदा नङाबा फंबाया फैयो।
औ औ नोंथां औ औ बिब'खौ थांनाय खौबो जों नुनो मोन्दों।
अह
बिब' ओमफाय बिफाया थाङो आरो
अह
बे थाङो बिनि उनावहाय आखाइ हमखांनायनि उनावहाय मोनसे हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ बुजायनो थाखाय माखासे गामिनि गोराफोरा थायो सिनियावस सिटिजेनफोरा बिसोर बुजायनानै होयो आरो माबायदि संसार जालांनांगौ मानांगौ बिनि बादै फोरमायनानै माने बुजायना होयो आरो बिसोरखौ औ बिनि उनावहाय आददिन आद दिननि आददिनखौनो होनोदा आथिं मंगल होनो ना नोंथां
औ आथि आथिमंगल आथिमंगलाथ' ओरैनो जोंनियाथ' हिनजावखौ न'निफ्राय नायनानै हाबा खालामनाय लाबो लाबोला आथि मंगला थाला बेयावनो दाय दाय मारिनाय थांख खायो रायजोनि ओ हिन्जावनि न'खरनिफ्राय आरो बाखिथ' नों खारखुनानै लाना फैबोला हिन्जावनि नआवथ' आथिमंगल दायक मारै हैथारनांगोन
औ जोंनिया थाङो बेनि उनावहाय बेै खालि जेला थिहैगोन बिहाव बिखुनजोनावहाय गिबि खेब हौवा गोदाना होबा बे दिना खालि माने बै दिनखालिनि थाखाय माने हौवागोदान हिनजावगोदा माखासे गानग्रा जोमग्रा बिहाव बि खुनजो सोरबा बिबथै बिमादै फोरनो बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा बायनानै लांनाय जायो आरो।
औ।
बिनि उनावहायबोसोरनो माने मा होनगोन मिथिखौ
मान-मान होनाय
मान बावनानै औ मान होनाय जाया बिदि
औ। नोंथां नोंथां जोंनिया आथिमं मंगलखौ सेफांनानै थाङोबोला गोबां मुवा बेसाद लाना थानो गोनां जायो।
नांगौ नोंथां
स हमनानै ओ बिमा बिमायनो दाउ ओरैनो दाउ दाउला दाउ मासे हैनांगो आरो लोगोसे रायजोनि ना जा बेदर जा फिथाइ सामथाइ माइरं जुमाय गोबां बेसाद लांनो गोनां जायो
नंगौ नोंथां बे बुस्थुआ जोंनियावबो दङ। बिदि दाउलांनाय जौ लांनाय बेफोर बुस्थुआ जोंनियाव दं। नोंथां बे बस्थु थुआ माने बर'निनो बे मोनसे नेम खा न्थिथ' आसार खान्थिनि मा होनगोन बिदिखौ?
जोंनि नेमखान्थि आसार खान्थि बेफोर बेफोरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावथ' औ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोदों दाबो सोलिलांबाय दं। बेफोर नेमखान्थियानो जोंनि गेजेराव मा
बेनो बिदिनो हाबाखौ लानाय जायो आरो नंआ होमबा नोंथां?
हाबायाथ' दा जोंनियाथ' ओ आथिखालावथ' हाबाफोराबो सर्ट काटिं जालायबाय हाबाफोराबो आजिखालि मदार्न जालांबाय जोंनि मा हारिनि गेजेराव गोबां दा जोंनि जोंनि बर'नि हाबाफोराव बांसिनानो दा मा प्रि वेडिं प्रि मेहेन्दी बेफोरफोरखो एसे फैसा थाखा थानाय मानसिफोरनियाव नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ बेनो आरो जेरै दा दहाय जों बुंदोंमोन कबिरा। थांनाय बा खबर थांनाय नङा होनबा नोथां?
अ नंगौ नोंथां।
निया माने मा होनो ओ जामबुंजोंबो जाहरो दाना। मबाइलजोंबो जाहरो। दाना माने मानसिया
अ अ थाङाबाबो न'खरनि न'खरा रायलायनानै बे बेफोरबायदि माबा खालामहैयो अ अ
बिदिनो बेजोंनो माखासे फाइन मारिनांगौ दङ फाइन मारि हरनाय बिदि जायो आरो।
हेलौ
दा बेखौ जों नुनो मोनो आरो दानि माबायावहाय गोदानावहाय। जेब्ला जोङो ओन्दै ओन्दैमोन अब्ला थ' बिमा बिफाया हौवानि बिमा बिफाया रायजो राजा लाना फैथारनांगौमोन।
अ गामिनि गामि गोदो गोदायथ' गामिनि आफादगिरि जा लेङाइ आफादगिरि जा बिसोरखौ लानानै रायजो राजा खानथामसे गामिनि ओ मा बोरायफोर फोरखौ लानानै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरखौ लानानै मानो हाबानि तारिखफोरखो थिग खालामोमोन खालारफोरखौ थांनानै
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां।
आ आथिखालाव बेफोर खो बारा नुनो मोनला नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जाला ओ मदार्न जालांबायना गासिबो
जाबाय दाना फनजों जाजोबसै। फन हरबानो जाजोबसै बुस्थुफोरा दानिया सोलाय जोबबोबाय आरो बुस ब्ला
सो-सो सोलायजोबनाय माने आ आथिखालाव माबायदि जाबाय नोंथां जोंनि बर'नि हाबाब फुरा लासै लासै किसुमान नेमखान्थिफोरा ओ गोम- गोमानो हमबाय लासै लासैनो। एग गामि गफायाव गामि गफा थानाय थानायफोरा फालिबो फालिबोबाय दोङो गोदो गोदाय दाबो फालिबोदों बाखि जोंनि टाउन सेहोरफोराव थानाय बर'फोरा माने एसे हाखाफोरदो थाफानायखाय नो हाखाफोरनिखौ नुनानै हाखाफोरनि खिसुमान नेमखान्थिखौ जोंनि बर'फोरा लानाय जाबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथ थां दोनै रायलायनायखो बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
अ नोंथां जागोन‌ जागोन। गाबोन मोजाङै रायलायफैनोस मोजां
जागोन नोंथां जागोन दे दे दे